औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां दे
अ बासिन दालाय
नै नोंथां ओरैनो फिलिम नायलाबायदोंमोनलै आङो
अ मा फिल्म लै नोंथां
तामालथ्रि लै नोंथां तामालथ्रि ना फरमोनथाय तामालपर
मा खालामदों नोंथाङालाय
आं ओरैनो थांना जिरायनाय दं होनदां बोथोरा गरमथारना
औ औ औ नंगौ नोंथां बोथोरा बिराद गरमथार
औ नोंथांनानो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं माने माखासे से आयदाफोर लानानै सिहायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथाङा दा समफोर होनो हागोन नामा एसे एनै
हायो नोंथां हायो
औ
सावरायबानोथ जायो
औ बिदिब्ला जोंहा माखासे लानानै सावनाय फिसा फिसौ आयदा लानानै नोङा नोंथां
नोंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
जों दा होमबा बरफोरनि दोरोङारि फालिबोनाय फोरबोनि सायाव जों एसे एनै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजायो नोंथां
औ बिदिबा मोनसे नों नोंथाङा फोरमायग्रोनो ना आं एसे फोरमायग्रोनो
दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो दोरो दोरोङारि बिसय दोरोङारि माख फंनैसो फोरमायलांदो आरो नोंथाङा
औ जोंहा दोरोङारि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जि सुबुंफोरा माने बर' हारिनि सुबुंफोरा गावसोरनो माने फोथायनानै बा फालिनानै खुंबोबाय थानाय जि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जि आदब खायदा बा फोरबोफोर बेफोरखौ जों दोरोङारि होननानै बुंनो हायो आरोना
नोंगौ औ
बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो खुंबोनाय जि माखासे फोरबोफोर माने आ गोदो गोदायनि समनि आबै आबौ बौ आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जोङो खुंबोनाय माखासे फोरबोफोर दोरोङारि फोरबोफोरखौ जों मोननो हायो।
नोंगौ।
जेरै जोंहा ओ मागो फोरबो बिदिनो ओंखाम गोरलै जानाय बिदिनो जोंहा काति गासानि फोरबो माने गोबां फोरबोफोरखौ मोनो आरोना बैसागो फोरबो बेफोरखौबो जों मोननो हायो मानो होनब्ला बेफोर जाबाय जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो फैफाखानाय सुबुंजों फैफाखानाय बर' हारिनि सुबुंजों फैफाखानाय मोनसे दोरोङारि फोरबो होननानै जों बुंनो हायो आरोना मोनफा मोनफा
नोंगौ नोंथां औ
जों बैफोर फोरबोफोरनि सायाव सवरायनो थाङोब्ला जों बुंनो हायो जोङो जेरै जोंहा ओ बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोखौथ' नोंथाङाबो एसे एनै मिथिखायो जानांगौ मानो होनब्ला जों गासिबो बर' सुबुंफोरा माने बैसागुखौ नङाब्लानो जोंहा माने जेबो बयनिख्रुइ देरसिन फोरबो होनोब्ला जोंहा बैसागुआनो देरसिनखा नालाय बेखौ खुङाब्लानो जोंहा माबा मोनसे थालांनाय फैसा माने माबा मोनसे बर' हारिनि हारिमुफ्रा गोमानाय बायदि मो‌ नो आरोना जेराव जोङो बैसागु फोरबोखौ सावरायनो थाङोब्ला जोंहा बे जाबाय बोथोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे फोरबो होननानै बुंनांगोन जेराव जोंहा बेखौ बैसाग बैसाग बो बैसाग दानाव खुंनाय जायो बे जोंहा बैसाग दाननि बे फोरबोखौ खुंनायनि सिगां जोंहा जेरै सैथ' दाननि सेथि खालार दालि जोंहा मोसौ थुखैनाय बेफोर जायो आरोना बेफोर खालारफ्रा बेनिफ्राय जोंहा मोसौ थुखैखालि जि एसे एनै माने मुवा बेसादफोरनि गोनांथि बेफोरखौबो नोंथाङाबो एसे एनै मिथिखायो जानांगौ।
औ मिथियो होनथां एसे एनै
बेबायदिनो जोंहा बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोखौ माने मोसानायनि बेलायाव जबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय समनिफ्रायनो दोरोङारि आगजु फोर बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ जोंहा दंफांजों बानायनानै बा औवाजों बानायनानै दामु खालामनानै जोंहा दामनायनि माने गोमसार होनानै माने जि जोंहा देंखो होनानै बेफोरखौ दामनायनि गेजेरजों जों बैसागु रंजानायखौ नुबोनो मोनो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ
बेबायदियैनो जों बेबायदिनो जोंहा माने गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो दोरोङारि फोरबो बेफोरखौ जों खुंबोनायखौ ननो मोनो जेरै जोंहा बे दोरोङारि बैसागु बैसागुआबो जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्राय फैफानाय हिसाबै जोंहा दोरोङारि फोरबो हिसाबै बेनि सिङावबो माखासे दोरोङारि आगजुफ्रा हाबनानै दंफाबावो आरोना। नोंथांनि सिगाङावनो दानि बावैसो एसे सिगाङाव फोरमायलांखाबाय जेरै जोंहा खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरो जाबाय जोंहा बर'फोरनि गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बानायनानैा दाम-दामग्रा महरै बाहायबोनाय दोरोङारि आगजुफोर होननानै जों बुंनो हायो बेबायदिनो जोंहा बैसागु बोथोरखौ बेफोर दामजुफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा माने रंजानाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागु बोथोराव माने बयबो बिदि मोसालायनायनि गेजेरजों रंजा बाजा खालामनायनि गेजेरजों जों दा एसे एनै जौ लोंलायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो बै जौखौ जोंहा माने बर'फोरनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो नेम दंखायो नानै माने संनाय जि जोंहा बैसागु फैयो बैसागु बोथोरा जासिगोनब्ला जोंहा बिनि सप्तासे बा सप्तानै सिगाङावनो जोंहा बिनि थाखाय बिनि मुङै जौ संनानै थिनानै दोननाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा जोंहा बै बैसागु फोरबोखालि रायजो रायजो बा रायजोफोरा ओंखारलायनानै जोंहा एसे एनै जौ लोंलायनानै जोंहा रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
नंगौ नोंथां नंगौ
बेबायदियैनो जोंहा बैसागु फोरबोफोरखौ खुंनायखौ नुयो आरो बिदिनो बैसागु फोरबोआव जोंहा माने बैसागुनि बै जोंहा सैथ्र' दानानि जोबथा सानखालि दिनखालि जोंहा बायदिसिना मैगं खांनानै सेजौ सेथा मैगं खांनानै जानाय बेफोर जाबाय जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर'फोरनि दोरोङारि फोथायनानै जाबोनाय ओंख्रिफोरखौ जों नुनो मोनो मानो होनब्ला बै जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोंहा जि सेजौ सिथा मैगंफोर खांनानै जायोब्ला जोंहा माखासे बेराम आजार बायदिसिनाफ्रा बानो हायोबा जोंहा माखासे बेराम आजार हामो होननानै जों फोथायो आरोना बेनि अनगायैबो माखासे दोरोङारि फोरबोफोरनि सायाव नोंथाङा जेरै मागो बा ओंखाम गोरलै बा खाथि फोरबो बेफोरनि सायाव एसे एनै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
आं दायो मागो फोरबोनि सायाव होननो सानदों आरो नोंथां। मागोफोरआबो बर'फोरनि मोन से गुबै फोरबो होननानै बुंजायो आरो ना? मागो फोरखौबो माने जोंनि बर'फोरा फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ' आरो आं रानो फालि लांबाय थागोन। उनफ्रावबो आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बा फोरबो होनानै मुलुगनाङै मुंदांखा जायो बा ओ मुं मोनो बेखौ आं लुबैयो आरोना जों मागोफोरबोआबो। मागो फोरबोआ जोंनि मोनसे जोबोद मोजां आरो बेखौबो जोंहा बयबो माने फालियो होन जायो आरो। गोबां जायगायाव आलदा आलदायै फालियो ओ मागोखौबो ओ सोरबाया गाजा गोमजायै फालियो सोरबाया माने एसे एबा आं गाजा गोमजायै फालिया मानोना जोंनि गुबै फोरबो होनना बुङोबा फ्रायानो बैसागोखौ लायो नालाय बेखायनो माने मागोआव सोरबा सोरबा एसेबां माने रंजानाय नुवा आरो बबेबा साइदजोंहाय। खिन्थु जोंनि साइडजोंहाय खुब मोजाङै रंजायो आरो बिराद रंजायो माने मागो फोरबो होनबाथाय माने बोसोरनि जानाय लोंनाय समा सफैलायबाय होननानै माने रंजायो आरो। ओ मागो फोरबोआवहाय औ औ मागो समावहाय उन्दै उन्दै जोंना गथ'फोराहाय से दान नि आगोलनो मागो जागोननि से दाननि आगोलनो माने फ्रायनो बिदि न' लुयो आरो बेलागुर लुयो बे न' लुनायफोरा जाबाय। माबा दुब्लिनिफ्राय लाबोनाय नारा बा थालिरनि बिलाइ गोरान बेफोर बेफोरजों माने लुनाय जायो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बेखौ ओ मन्दिर बायदि खालामो ओमफ्राय खायसेया डायरेक्ट जों बाहायबाय थानाय न'फोरबायदि लुयो आरो। दा बेखौ लुनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा बेवहाय मा होननानै बुंनाय जायो। बेवहाय माबा जानो थाखाय लावखार ओंखाम जानो थाखाय बेयो न'खौ लुनाय जायो होननानै बुङो आरो बेवहाय। गामि गोबां गोबां गामिया आलदा आलदायै रंजायो जेनेबा अबेबा मोनसे गामियाहाय गामि गंसेनो ज' जानानै माने ओ लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो ओमफ्राय अबेबा बबेबा गामिफोरावहाय मोनसे मोनसे ग्रुप जानानै बा हौवासा बा हौवासा फरला ग्रुप जानानै हिनजावसाखौ माबा‌ साबफा हिनजाव साबाखौ ग्रुब जानानै बिदिनो ग्रुुब ग्रुुब जायै जायै माने मोनसे लावखार ओंखाम जायो आरो बेखौहाय जों खाना जानाय होननानै बुङो। बुङो आरो जोंनि थिंजायो बेवहाय माने गिदिर लोंनायफोरा लोङो बिदि बिदिनो लोङैफोरा बिदिनो अमा बेदर बायदिसि दिसिनाखौ जायो आरो मोजां मोजां जिराद एवनानै संनानै। बिदि जायो आरो बे बेलागुरु बानायनाय जायगायावो ओमफ्राय आरो न'खरावथ' बैसानखालिहाय फिथा बायदिसिना सौनाय जायोना सावनाय जायो बेफोरबादि बिदि आरो बे बेफोराव गोबां रोखोमनि फिथा सावो सोरबा खला साफ्रि फिथा सावो सोरबाबा थावनि फिथा सावो सोरबा लारु बानायो नालेंखरनि ओ सोरबा आखाइ आखाइ एवो बेबायदि बानायो आरो मागो फोरबोआवहाय। बेनि अनगायैथ' आरो। बेराफारसेथिंजाय अमाफोर थाखायो अमा थायो ना। थायो दाउ थायो न'नि दाउ थायो हांसो थायो बोरमा थायो माने। बै मागोनि समावहाय गासैबो बेसादखौनो जायो होननानै बुंजायो आरो गासैबो बे बेदर जायो होननानै जायो माने माने ग्रोम ग्रोम जायो आरो बे समानो आरो माने जानायनि सम बेफोरबायदि आरो बेबायदि साननानै जालाय लायो आरो सोरबा सोरबा न'खरनि रिलेटिबस फोरनोबो बायनानै हरो बा बाहागो राननानै हरो आरो बेदरफोरखौ मागोनि समावहाय बिदिनो माने सोरबा सोरबा बा ज' ज' लोगो नांनानै अमा फिसियो अमा फिसिनानै बेखौ मागोनि समावहाय रानलायलायो आरो अमाफोरखौहाय जाहाथे बायनो नाङा बायनानै फैसा जाहाथे ओरैनो लस जाया बेबायदि साननानै माने मास मोनब्रै मोनबासोनि सिगांनिफ्रायनो माने ज लोगो नांनानै मानसिफोरा अमा फिसियो आरो गामियावहाय ग्रुप ग्रुपै बेबायदि आरो दा बेनि अनगायै जोंहा भेलागुरथ बानायो बेलागुर बानायखांनायनि उनाव जों बेखौ सावनायबो जायो आरोना नोंथां
औ औ
बे बेलागुरखौहाय जेब्ला बे लाउखार ओंखाम जानाय समा दिना जोबो बा हरा थाङो बेनि अखानायै फुङावहाय दाफा गाबैनि सिगांनो बेलागुरखौ सावरायनाय जायो होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बे सावनाय समावहाय दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानैहाय सावनांगौ जायो आरो बेलागुुरखौहाय बे बेलागुरखौ सोरबा सोरबा दाना सावा आरो थाबनो सावा खायसेया मोनायाव सावो खायसेया फुङावनो सावो माने गासैबो न'खरनि मानसिफोरा बा जाय जाय बेलागुर सावनानै थांनो गोसो दुगैस्रांनानै माने बै समाव बोथोराबो गोजां बोथोर नालाय बेवहाय अरसायनाय हिसाबै माने बयबो लारि जाहैयो आरो
औ
बेफोरबायदि माने मागोफोरखौ खुंनाय जायो आरो जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा आरो फोरबो दंबावो जायखौ बुङो आमथिसुवा फोरबो होनना बुङो आमथिसुवा फोरबोआबो जोंनि बर'नि मोनसे गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे फोरबो आरोना बेवहाय माने फिथाइ सामथाइ बावनाय जायो आरो मोदायनो
मोदायनो बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बावनाय जायो बे फिथाइ सामथाइ बावनायनि उनावसो जोंनि जिथुबा सुबुंफोरा जायो आरो बेखौहाय
औ औ
बुंनाय जायो आमथिसुवा होनना बुंनाय जायो आरो बे आमथिसुवाखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो होनबालथाय बे फिथाइ सामथाइनि थाखायनो फालिनाय जायो आरो नाथाय बेखौ मानो आंथिनि सुवा दोनखौ आं बेखौ बुजिया आरो नोंथां नोंथाङा हायोबा एसे बुंनानै होनलाय आमथिसुवा बोरै जाखो बेयो
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नेक्स्ट जोंहा मालाबाफोर